औ हेल' औ खुलुमबाय खुलुमबाय।
औ ओ जोङो नोंथांखौ फन हरानो जागोन ना मोनसे टपिकखौ लानानै आङो सावरायनो सानदों नोंथाङा फ्रि दंबालाय
फ्रि औ फ्रियानो दे।
जोङो दा ओइ फरायनायनि बागै एसे सावरायनोसै नामा?
जायो दे।
नोंथांमोना नोंथांमोनहैजाय फरायनायनि बा थांनाय आनजा आनजादफोराव बे जोंनि मेट्रिक आनजाद हायार सेकेण्डारि आनजादफोराव नोंथांमोननिखि रिजाल्टफोरा माबायसा जादों?
रिजाल्टखौथ' गुबुन गुबुन बोसोरफोरनिफ्राय नैबे देग्लायनि नैरोजा नैजिद' मायथाइयाव एसे साबसिनखौनो मोनदों। मानो होनना बुंबा दानि बे साइन्टिफिक मुगायाव माने प्राइभेट स्कुलफ्रावसो बांसिन फरायसै नालाय दा बे बेलायाव एसे रिजाल्टफोरखौ साबसिन जानाय बायदि मोनो आरोना। गुबुन बोसोरफोरनिफ्राय।
दानियाथ' बांसिनानो प्राइभेट स्कुलावसो होयो नङा होमबा? औ थांनाय गामिफोराव माबायसा नोंथांमोननि गथ'फोरा?
गामिफ्राव फरायनायाथ' दासान्दि थिगैनो होनजाथ'यो थारमाने दा जेरावबो जोंनिथिंजायथ' मेला माबा माबि जेबोथ' गैथ'व नालाय। दा बे बेखौ नोजोर होयोबा एसे साबसिनखौनो बुंनांगोन आरोना।
औ आतसा। जोंनि सिखायजोबोहाय दानि दा थिगैनो दङ।
अ अ।
औ दानिया दानि गथ'फोरखौ बिमा बिफायाबो एसे जोथोन लायो नालाय।
औ लायो लायो।
आगोलनि बायसा नंलिया।
औ नङा।
उम दा फरायनायजों लोगोसे बायदिसिना ओइ खेला गेलेनाय मेथाइ खननाय बेफोरावबो बिमा बिफाफोरा थिसुनो।
औ औ।
औ बेफोरखौ नुनो मोनो मिथियो आरो। हेलौ
औ औ हेलौ सासे मानसिया कल हरदेरदों।
औ बोथोरा मा रखम नोंसोरनिखाय?
बोथोराथ' दा बिराद गरम एकदमबारे दुंखावनाय सोरगिदिं जेरैबो। थानो हायि बायदि आरोना।
ओ औ
ओरैहाय फारसेथिं बिफां लाइफांफ्राबो खम जाबाय नालाय
औ
आबहावाफ्रा एसे चेन्ज जानाय बादि आरो सिगांफोरनिफ्राय। बिराद गरम न'फ्रावथ' थानो हायिफोरबायदिसो। बिदिनो बिफांंसिं बिफांसिं बायदिसिनाफ्राव थानो गोनां जायो आरोना।
औ औ।
बेबादि अबस्थानि दा नोंथांमोननि सिनजायबा माबायदि?
एकदम जोंनि बे ग'रम अखा गैया।
अखा गैयाथ' आरो मैया एसे थाइफ्रेदोमोन ओमफाय दाथ' गैलानो।
औ जोंनिखाय अखायानो हानोनो रोंला माथो।
गैया दाबो जोमैया जोख्लोबनानसो दङ हागोन ना हाया बुंनो हाया आरोना।
औ दा बेफोरबायसा गर'माव नोंथाङा देहाखौ माबायसा जोथोन लानांगौखौ नोंथाङा सानो एसे फोरमायना होदो।
देहाखौथ' जों दाथ' नोङो ओरैनोथ' जोथोन लानाया जों ओरैनो फुङाव एसे एनै थाबायबाय प्रेक्टिस एक्सारसाइस खालामबाय बेनि उनाव दाथ' आजां गाजां गर'म नालाय जेबोथ' खालामनो हाया। बिफां सिंफ्रावनो हाबसोनानै थानो गोनां जायो आरो बेबादि अबस्था गर'मनि थाखाय।
जानाय लोंनायफोरखौबो इसे मोजाङै मोजां जानाय मुवाफोरखौ जानांगो
औ औ।
दै दैफोरखौ एसे बुरजा लोंनांगौ जायो।
औ दैयाथ' हाबा बिराद लोंनांगौ जायो।
औ
आजां गाजां लोंनांगौ फ्रायानो बांसिन लोंनाय जायो आरो दा दैखौ। ओरैहाय फार सेथिं जानायफ्राबो नांगौ रोखोमनि जानो हायाना गर'मनि थाखायनो।
औ औ।
ओ नो दैखौ बांसिन लोंनांगौ जायो आरो।
औ औ दा बोथोरनि फिथाइ जाबायना जायाखै नोंथाङा?
बोथोरनि पिथाइआथ' दाथ' थाइजौल'सो जाजादों जोंनियाव। खनसे खननै जाबाय ओमफ्राय खान्थालाथ' दा जोंनियाव जाजाथ'वाखैनो होनजायो फ्रायानो।
औ ओ।
मानो होननानै बुङोबा दानि बे माबायाव एकदमबारे मा होनो हारसाफोरनोसो हरनाय जायो बिजनेसावसो एखदमबारे
फालांगियाव
औ औ बिजनेसाव एकदमबारे लांफैयो नालाय न' न' फैनानै।
ओ
बेयावसो बांसिन फानगोरनाय जायो नालाय फार्स्ट थायनायखौ फानबाय। बिनि उनावसो सेकेण्डफोरनिखौसो दोननाय जायो नालाय ओंखायनो एसे गदाय जायो आरोना।
औ।
बेबादि बेनिफ्रायबो थाइसे थाइनै फैसा फैबाय न'खरनि रां खावरिखौ एसे सुफुंनो हानाय बायदि जायो आरो बेजोंबो।
औ।
माइ उनु माइ खोथिया फोबायबा नोंथां मु लाङा?
खोथियाथ' फोबाय फोनाया ओमबाबो एसे नांबावगौ जोंनि जायगायाव दायो थारमाने एकदमबारे जाम्फैयानो
औ।
दैया खमथार आरो दंग'आ थारमाने। दैयानो जि जारायाखै थारमाने जाख जाखिनि अखा गैया होन जाखिनि दङ थारमाने बियो माबाजों रानलांफिनो आरो सान्दुं जोंनो।
औ।
बेबायदि अबस्था।
औ औ।
औ
उम मास मोनसेसो नांबावगोन खोथिया जौनो जोंनिखिबो दै गैया इबायद दंग' बायदिसिनाफोरनि फायसो दैखौ होनाय जादों उम
बेबायदि अबस्था जानानै एकखदमबारे गरमनि थाखायनो फारसेथिं अखाबो गैया नालाय जेरावबो
औ उम।
माबानि नोंथांमोननिखि गथ थ'फोरा एसे बै खेलाफोरखि बाय फरायनायजों लोगोसे खेलाफोरखि थाङोबा खेलाफोराव एसे
खेला खेलायावथ' दङ ओरैनो जोंनियावथ' प्रायानो बिदि ओरैनो माबा प्राइभेट इनस्टिटिउसनफोर गैया बे खेलानि। जास्ट ओरैनो लकेल क्लाब थाबाय।
उम।
बे लकेल क्लाबफोरनि गेजेरजोंनो माबा खालामो आरो ना स्पर्टसनि बेलायाव ओमफाय ओरैनो बे सिंगिं दडान्सिं बेफ फथ' इमाखासे इनस्टिटिउसनफोर दं बेयाव थांनाय जायो आरो। सोरबा सोरबा
औ। जोंनि जे बर'नि गेजेरावबो बिदिनो साफा सानै अंखारगासिनो दङ।
औ।
खन्थाइगिरि, मोसागिरि, रोजाबगिरि उम गेलेगिरि आगल आगोलनिस्राय दा बांसिनखौ नुनो मोनदोंना नोंथां?
औ औ दाथ' बांसिनानो साबसिनखौनो होननानै बुंनांसिगोन सिगांनिफ्राय दा
औ
जेन'बा थांनाय माखासे दान्स सिगां बागुरुम्बा डेन्स जानानै थांबाय दान्सनि बागुरुम्बा दोहौनि गेजेरजोंबो माखासेखिनि बर'फ्रा एकदमबारे वार्ल्डनि मानसिफ्रा इन्टारनेसनेल वार्ल्डनि मानसिफ्रा थारमानि बागुम्बा दोहौनि गेजेरजों बर'फ्रा मोनसे स्टेजाव फैनाय बायदि जादों आरोना।
औ
जोंनि मोनदांनायाव आरो एकदमबारे जों बेखौ लानानै देरगानो हानाय बायदि मोनो आरो।
देरगानो हानायाव औ औ आरो गावनि हारिनि हारिमुखौ नुबाथ' जोंनि गोसोफोरा बै दे मोजां नांखागो नङा होमबा।
औ औ औ
अ आरो बेजों जोंनि गोसोफोरावबो बा बिमा बिफाफोरनियावबो एसे गावनि फिसाखौ लानानै एसे माबानानै फैयो
गौरब औ औ औ
औ दानिया फ्राय न'खरनि बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ जोथोन लाग्रा जादों आगोलनिख्रुइ
औ साबसिन जादों।
साबसिन जानाय
नाइनटि नाइन पार्सेन्टखौनो मोजांखौ नांगोन आरो साबसिनखौ होननानै बुंनांगोन। जेनबा सिगांनि माबाफ्राथ' प्राइभेट स्कुलबो गैयामोन नालाय ओरैनो गभमेन्ट स्कुलाव नों थां फिसाफ्रा थांबा थांबाय थाङाबा थाबाय बिदि अबस्थानिमोन आरोना। दा खिन्थु दा खिन्थु बिदि नङा आरो।
औ औ
बिमाफ्रानो गोरलैनिफ्रायनो एकदमबारे दोनलांथारनांगौ जायो नालाय दायथ' लाथारनांगौ जायो सिक्षाखौ।
औ आरो फरायनाय गैयाबा जेबो गैया होननाय रखमानो दा आथिखालाव।
औ दा हमनो हाबाय जानांगौ माखासे माबाफ्राबो रायजो राजाफ्राबो।
औ
बयबो मिथिबाय मालायनि रोंगौथिफोरखौबो नुबाय नालाय
औ औ
रोंनायनि गेजेरजोंसोदि माबा मोनसे जाहैनो हायो।
औ
बेखौ मोनदांबाय आरो मानसिफ्रा
औ औ दा नोंथांजों रायलायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
गोजोनबाय आंबो
औ दा लाखिथ'नोसै ओमफ्राय उनाव सम मोनबा रायलायबावनोसै।
जागोन दे थेंक थेंकिउ औ